हेल'। औ खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां।
आदसा नोंथां जों दायो मोनसे। आयदानि सायाव दसे सावरायलायनोसै आरो ना? नोंथाङा जुदि दसे फ्रिबा जों दसे सावरायलायनोसै आरो होमबा ना।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अब्ला जोङो गेलेनाय। खेला दुला गेलेनाय आयदानि सायावनो एसे सावरायलायनोसै खोमा ना होनबा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
ओरैनो माने जों खेला दुला गेलेनाय बुङोब्ला गोबां रोखोमनि खेलाफोर थायो ओरैनोथ'। माने गासिबो बिथिंनिफ्राय नायनो थाङोबा। ओरैनो मोनैसो बुंग्रोनोसै आङो फुटबल गेलेनाय क्रिकेट। गेलेनाय बेदमिन्टन गेलेनाय आरोबाव जों नायनो थाङोब्ला। ओरैनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव जों नुनो मोनो जों। गोदो गोदायनिफ्राय नायनो थाङोब्ला जोंनि जितु सिनायजानाय खेलाफोर दा लासै लासै बावलांबाय गर गेलेनाय। गर गेलेनाय आरो मा बुङोमोन बेखौ लावथि बुनाय बेखौ मा बुङोमोन। ओ दो बुखुबनाय आरोबाव गोबां खेला फोर दंमोन जायफोरखौ जाय खेलाफोरखौ जों दायो नुनो मोननाय जाला आरो ना। दानि आथिखाल जुगाव जोङो बहुद खम जालांनाय नुनो मोनबाय आरो। नाथाय दानि आथिखालनि खेलाफोरजोंबो। जोङो गोबां जोंनि माने दानि आथिखालनि जिथु दानि जेनेरेसननि जोंनि। लाइमोनफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो गोबां मोजां मोजां दावगालांनाय नुनो मोनदों आरो ना। खेला गेलेनायजों लोगोसे गोबां मुलाम्फा दङ। मानसिनि ओ। देहायाव गावनि माने मोनसे एक्सारसाइसबो जायो। प्लास नोङो जुदि बेखौ। जुदि नोङो माबा खालामनानै जुदि फकास खालामनानै जुदि बिदि गोसो होनानै गेलेबाय थायोब्ला बा थांखि हिसाबै। जुदि एस ए पेसन हिसाबै जुदि नों गेलेयोबा माबा मोनसे थांखि लानानै। अब्ला बेसिमबो जोङो थांनो हायो खेलानि गेजेरजों खेला गेलेनायनि गेजेरजों हमना ला क्रिकेट गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय दा बेखौबो जों माने मोनसे पेसन हिसाबैबो लानो हायो उ जिहेथु जों मोनसे थांखि बानायनानैबो लानो हायो आरो खेला गेलेनायानो आंनि मोनसे थांखि होननानैबो दा जों बेजोंबो मोनसे जाफुंसार जाहैनो हानायनि लामा दङ खालि बेल नङाजे जोङो लेखा फरा फरायनायजोंल' जोङो माबा मोनसे थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन बिदिबो नङा जों खेला गेलेनायजोंबो लोगोसे जोङो गावनि देहानि मुलाम्फाजों लोगोसे गावनि सिनायथिखौबो होनो हायो लोगोसे जोङो गोबां माने जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोबां गोबांथारमानि लाइमोनफोरखौ जोङो आगोलनि समाव खम मोनबाबो दानि समाव जों नुनो मोनदों दा दानि जेनेरेसनाव जेसेबांफोरखि लाइमोनफोर दङ बिथांमोनहा गोबां गोदान गोदान खेला गेलेनायाव ओ दायो पार्टिसिपेट खालामो बिथांमोनहाबो जोबोद मोजां मोजाङै ओ गेलेनानै देरहासार जानायखौ जों नुनो मोनो ओरै जोङो सरासनस्रायै आंथ' माने एसेबां बेफोरबायदि ओ गोजौ लेभेलाव मालाबाबो खेला गेलेनाय माने जेरैबायदि फुटबलफोर क्रिकेटफोर एसेबां मोजाङै गेलेनो रोङा अब्लाबो नायनानैनो मानसिया इन्जयमेन्ट लानो हायो थ' आं नायो नायनानै जोबोद मोजां मोनो ओ बेबायदिनो जोंनियाव माने फुटबल क्रिकेट बेफोरबायदि खेला बांसिन सोलियो दायो खिन्थु गोदोनि फुराना माखासे खेलफोरा गोमालांनो हमबाय आरो ना आदसा आं नोंथांनाव दायो सोंनो सानदों खेला नोंसोरनिथिं ओरैनो माबायदि खेलाफोर गेलेयो मानसिफ्रा आरो नोंथाङा मा खेला गेलेनानै मोजां मोनो एसे खेला गेलेनायनि बागै नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' जोङो जेरै दायो जों फुटबल भलिबल फुटबल जायखौ जोङो जोलुर होननानै बुङो बर' बर'आव नङा होनबा बिदिनो जेरै भलि बल भलिबलखौ जों बुलुर होननानै बुङो आरो जेरै कृ केट बेखौ खुबैलुर होननानै बुंनाय जायो आरोना बर'आव आरो बेबायदिनो जों जेरैहाय गोबां गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदि काबादि गेलेनाय नुयो आरो जेरैहाय आरो बेयावबो माने सेंग्राफोरनि मोनसे टिम थायो माने आरो सिख्लाफोरखौबो जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनो सिख्लाफोरनि टिमजोंबो जेरैहाय सिखलाफोरखौबो फुटबल भलिबल बासकेट बल बायदिखौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा बेबायदिनो थिगानो नोंथाङा थिगानो बुंदों जे जोंनि ओ गोदोनि गेलेनाय माने दोरोङारि गेलेनायफोरखौ जोङो गोमालांनाय खौ नुनो मोनदों औ नंगौ मानोना गोदो बे जायखौ जोङो जोलुर बुलुर होनदों बे गेलेनायफोरा जोंनि दानिनो नङा गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ जों गेलेनायफोरखौ नुनो मोनदोंमोन बा बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिदों नङा होमबा जेब्ला बल बायनो थाखाय जोंनि आखायाव फैसा बा रां गैयामोन बैस समनिफ्रायनो जोङो नारें जुमब्रा बायदिफोरखौ बायदिफोरजों जोङो फुटबल गेलेनाय होद दा दंमोन जोंनि गथ'फोरनि गेजेर माने गेजेराव नङा होनबा
ओम नंगौ
औ आरो बेबायदिनो जेरैहाय ओ जेरै बेबायदि दायो ओ सुइमिं गेलेनाय कम्पिटिसन जायोना ना नेल लेभेलनि जायो बेयो स्टेट लेभेलनि जायो बेफोर गेलेनायफोरा किनतु जोंनि गोदोनिफ्रायनो दंमोन जोंनि गेजेराव नङा होनबा? गोदो जेरैहाय औ दैज्लां बोथोरफोराव दाबायदि समफोराव जेरै दै दैया माने दैमाफोराव थाङोबा गथ'फोरखौ जोङो बेबायदि ओ गेलेनायफोरखौ जों नुयोमोन नङा होनबा
नंगौ
औ बेबायदिनो आरो ओ गोबां गेले नाय फोर दं जेरैहाय आमुल दु दुमुल होननाय गेलेनायफोर दंमोन आरो बे थ दैयाव थब्ल'नाय बायदि गेलेनायफोरखौ दा किनतुजों बेफोर गेलेनायफोर खौ जोङो ओ माने नेसनेल लेभेलाव गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो जेरै औ दायो आरो गोदान गोदान गेलेनाय जेरैहाय लुदु गेलेनाय बे बो मोनसे गेलेनाय बिनि आरो कोर केराम गेलेनाय आरो बेबायदिनो गर गेलेनाय गोबां रोखोमनि गेलेनायफोर दं
ओम
आरो औ नोंथाङा दसे सिगां बुंदोंमोन जों बिजोंबो माने ओ बिबो मोनसे थांखि खालामनानै बि गेलेनायजोंबो जोङो जौगा सार मोननो हायो आरोना नंगौ जोङो गेलेनायजोंबो जोङो साक्सेस जानो हायो बेबो जोंनि मोनसे एक्सट्रा माने जों जेरैहाय बेखौ हबि बायदि लानानै जोङो ओ बेयावहाय थांखि बिखौनो थांखि खि खालामनानैबो जोङो बे हबिखौनो थांखि खालामनानै जों साक्सेस जानो हायो फरायनायजों लोगोसे जे जों बेफोरबायदि एक्सट्रा जेरैहाय गेलेनाय मोसानाय- मुसुरनाय बायदिफोरखौबो जोङो रोंनांगौ आरो बेफोराव जों पारतिसिपेत खामनांगौ नङा ओनबा बेफोरजोंबो जोङो गोबां जौगानो हायो आरो जौगानायखो बो जोङो नों नुयो । बा नोदों औ आरो बेफोरबायदि जेरै गेलेनानै मोजां नाम मोनबाथाय जोङो गावनि ओ बिमा-बिफाजों लोगोसे गावनि ओ जेरै हारि खौबो जोङो जौगा होनो हायो बा सिनायथि होनो हायो गुबुनफोरनि सिगाङाव जोङो गावनि हारिखौबो जौगाहोनो हायो आरोना
नंगौ नोंथां
औ आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि ओ जेरै गोदो जोंनि बेबायदि ओ आमुल दुमुल गेलेनाय बा थब्ल'नाय बायदि गेलेनायफोरखौ दा बो गथ'फोरनि गेजेराव गेलेनायखौ नुनो मोनो नामा?
औ दं नुदों ओ जोंनि समनिफ्रायथ' जोङो उनदैनिफाय नुबोनाय हिसाबै जोङो बिफोरबायदि खेलाफोरफोरखो गोबां गेलेबोनो मोनदों ओ जेरैबायदि दैमायाव ओ उनदै समाव जोङो लोगोफोरजों जमायै थांनानै दैज्लां बो उनदै समाव जेतिया दै दैमायाव दै जायो फोथाराव जेब्ला ओ माइ गायनाय सम जायो अब्ला जोंनियाव ओ दै जायो अब्लाना जोङो फोथारफोराव थाङोबाथाय ज'मायै लोगो नांनानै फुर थि खालामलायोमोन आरो दुगैयोमोन, गेलेयोमोन थिग बेबायदिनो जोङो ओ नोंथाङा दानदिसे समाव बुंलांदोमोन ओम दसे समाव जोङो फुटबलनि खोथा बुंनो थाङोबा जायखौ जोलुर ना दा बिनि खोथायाव नोंथाङा बहुत मोजां मोनसे खोथा बुंदों नारें जुमब्राबाबो जोङो गेलेयोमोन होननानै दा जोंनि आखाइायाव फैसा थाया निस्सय नंगौ बेख खोथाया थारैनो बुहुद सैथो जोंबो गेलेबोनो मोन्दों बे हिसाबै माने आं बेखौनो बुंनो सानदों बे समाव जेसेबां माने खुसिमोन दाबो एसेबांनो खुसि जोङो माने दाबो गेलेयोबा जोङो दाबो एसेबां गोजोननायखौ मोननो‌ हायो माने आगोलनि समाव जों नारें जुमब्रा जोनानैबाबो गेलेबोनो मोन्दों आरो बे खोथाया निससय सैथो आरोबाव दायो एसे बेखौनो सोलायनाय नुनो मोनदों जे जोंनि गथ'फ्रा दा जिथु ओ लाइमोनफोर दङ' दा बिथांमोना एसेबां बेबायदि जोंनि बायदि नारें जुमब्रा जोनाय बा दैमायाव बेफोरबायदि दुगैनो गोनां बेफोरबायदि एसेबां जाला मानो होनबा जमा जाला बेखौ बुंदों आरो आङो मानो होनबा बिसोरो औ मानो होनबा बिसोरो जोंनिख्रुइ आरोबाव बिसोरो आरो जोंनिख्रुइ मोजांसिन आरो ओ खेलाफोर गेलेनो हमबाय आरोबाव मोजां मोजांसिन खेलाफोरबो ओंखारनो हमबाय आरो ना बेफोरबायदिजों ओ आरोबाव माने गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै आरोबाव जौगासारनाय नुनो मोनदों आरो आरोबाव गोबां गोदान गोदान माने खेलाफोर ओंखारगासिनो दङ जों गोबां ससियेल मिेडियाफ्रावबो नुबाय थायो जायफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय नुदोंबाबो माखासे खेलाफोरनि मुंफोरखौनो मिथिया दासिम उन्दैनिफ्राय नुबोदोंबाबो गेलेनायाथ' गोबां खेला गेलेनो मोनदों दा बेनो जों गुबुनखौ मा बुंनो जों गावबा गावनो बावगारलांगासिनो दङ मोनसे मोनसे मानसेया उन्दैनिफ्राय देरनाय समहालागै मोनसे मोनसे बावगारलांनो हमो होननाया बेनो नंगौ आरो जों खेलाफोरनि मुंफोरखौ बावगारबोबाय थायो उन्दैयाव नुबोनाय माखासे ओ खेलायानो जा बा माबा मोनसे बुस्थुआनो जा माबा मोनसे सोलोंनाय बुस्थुब बाबो जों लासै लासै बावगारबोयो आरो बेबायदि
औ नंगौ नोंथां औ होमबा जोङो दिनै गेलेनायनि सोमोन्दै गोबां खिनि जोङो सावरायबाय आरो गोबां खिनिखौ मिथिबाय नङा होनबा आरो गोदोनि जेरै जोहोलाव फोरनि बाथ्रा गोबां जेरै लाइसिफोरनिफ्रायबो बा बिथांमोन थुनलाइफोरनिफ्रायबो जों मिथिनो मोनो जे जोंनि गेजेराव जेरै थुंग्रि सिबनाय बायदि आरो जं बुखुनाय गोबां बेबायदि गेलेनायफोर दंमोन आरो जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय गुबुन मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै औ
औ जागोन दोनथां।